औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो नै दा जिरायनानै दं ओरैनो बेलासिनि।
आ ए ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ होनो हागोन।
औ नोंथांजों आङो दसे आथिखालावहाय जेन'बा लाइमोनफोरा बा जोंनि सोलोंसाफोरा माबायदि ओ लामाजों आगान सुर गासिनो दङ आं बेनि बागै फंनैसो सावरायगोन आरोना
अ अ
दा जों लाइमोनफोरखौहाय होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा मा सोलोंथाइ बिथिं माखासे लाइमोनफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव दावगालांगासिनो आरो माखासे लाइमोनफोरा मा माखासे निसा बाहायनानै मा गाहाय फारसे बा जोङो गु ओ गाज्रि लामाजों आगान सुरलांगासिनो दङ नङा
खोनादोना नोंथां?
सावरायगोन दा जोङो बुंनो हायो माखासे लाइमोनफोरा जेरै सोलोंथाइ फारसे दावगानानै गावनि हारि राव धोरोम आसार खान्थि गासैखौबो मा गोजौ फारसे बा गुबुननोबो सिनायथि होलांगासिनो दं नङा ओमबा दा बिसोर थ' जो जोंनि बे समाजखौबो मा जों दावगाहोगासिनो दङ। जोङो सोलोंथाइ गोनां थायोब्ला जोङो समाजनि सुबुंफ्राबो मान होयो नङा ओमबा? दा बेबायदिनो सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोसिम सहैबाय साख्रि बाख्रि मावनानै गावनि जिउखौ खांगासिनो दङ। बा आरोबाव बेजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोरानो जेरै माखासे गेलेनायजोंबो आरो मो-मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिखौ सिनायथि होगासिनो दं आरो। गेलेनायावबो जोंहा गोबां सुबुं फोर दंसै फुटबल गेलेनायावनो होन बक्सिं गेलेनायावनो होन माखासे गेलेनायाव जोंनि गोबां लाइमोनफोरा ओ दा बाहागो लानानै गोबां मुंदांखा खालामगासिनो दङ आरो। दा बिसोरो ओ गासैयावबो सोलोंथायावबो गेलेनायावबो बिसोरो जेनाखै आरो। मानि बिसिनाव ओरै बायदि ओ साननायफोर दङ। जे जोंनि हारिखौ माबोरै सिनायथि होनो हागोन। जोङो गावखौ माबोरै डेभलप खालामनो हागोन समाजखौ बोरै दावगाहोनो हागोन बेबायदि आरो। आरो गोबां सुबुंफोरबो दं लाइमोनफोर जेरैहाय मडेलिं खालामनानैबो गावखौहाय गोजौ फारसे बयनिबो सिगाङाव सिनायथि होनो हादों। जोंनि बर' हारिखौ सि सिनायथि होनो हागासिनो दं नङा होमबा। दा ओ गोबां आरो बेबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो मोसानायनि गेजेरजोंबो दावगालांगासिनो लासै लासै बैफोराव माखासे जोंनि बिमा बिफानि आरो समाजनि फोरोंगिरिनि ओ गाहाय बिफाव दं आरो। बिमा बिफाया जोङो बिसोरखौहाय माबायदिनो जो मोजाङै जोथोन लायो। जानाय समाव जोङो मोजां आदार जानाय होन ओ बिसोरखौ जोङो सम मथे जानो होदों। ओ सम माथे जोङो बिसोर बिसोरखौ गेलेनो होयो। आरो बिसोरखौ फरायनायाव ओ दिथा खालामो नोजोर होयो। गेलेनायाव गेलेनाय समाव गेलेनाय बेबायदि उम बिसोरो नोजोर होयो आरो मा दिथा होयो। बेनि थाखायनो बिसोरनि गथ'फोरा माखासे गोजौ फारसे दावगालांगासिनो दङ नङा होमबा? जेरै फरायसालिनिफ्राय फैनायनि उनावहाय दसे सम मा ओ बेबायदिनो बिमाफोरा फिसाजों दसे साम हगारगोन गेलेनानै। बेनि उनाव मा खालामगोन सो खौबा टिउसनाव दोनगोन दोनलांगोन सोरखौबा दान्स सिकुलाव दोनलांगोन सोरखौबा बेबायदिनो माखासे ओ मिउजिक फोरावहाय मिउजिक औ मिउजिकेल क्लासावहाय दोनलांगोन बेबायदि आरो। दा थांनानै थानायनि राहाखौ नागिरनो थाखाय बे नङा बे जोंनो नांखागौ नङा होमबा? ओ सोलोंथाइजोंल' जोङो जोंनि जिउखौ खांनो हायो बे नङा साख्रि बाख्रि लाना सोलोंथाइ लानानै जोङो साख्रि बाख्रि लाथार नांगौ बेल' नङा आरो। मानि जोङो मा खासे जोंनि ओ बेबायदि एकस्रा उम गुनखौबो जोङो लानानै थांफानो हायो मोसानाय जों जेराव इन्टारेस्टेड दङ जोङो जेरावहाय बांसिन गोसो दङ जों बेखौहाय लांफा लांबाय थानो हायो आरो। मोसानायावनो होन मेथाइ खननायावनो होन जों बेखौ लोगो लोगो लांफाबाय थानो हायो नङा होम बा बेबायदि आरो दा बेबायदि जोंनो जोंहा मा बिसोरो लासै लासै बेबायदि गोबां माखासे ओ रोंगौथिफोरा बे बेसिनि गेजेरावहाय सोमजिखाङो आरो बेखौनो मा सुबुंफोरनि गेजेरावबो दिन्थिसारनो हानाय जाबाय। गुबुन फारसेजों मा माखासे लाइमोन फोरा मबे लामाजों थांगासिनो दं होमबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ओ निसा बो बाहायनाय बेबायदि आरो गावखौ बेखाराव दोननाय बेबायदि थांगासिनो दं। गुबुन फारसे मान गोबां बेबायदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय निसा बाहायनाय। अबिकार्ड लाखिनाया बेयाव मानि थाखाय जायो सोलोंथाइखौ बिसोरो गेजेर ससेयावनो नागारो नङा होमबा।
औ
बिसोरो मबाइलफोरनि गेजेरजों मबाइलखौ बांद्राय बाहायनाय बांद्राय मबाइल नायनाय गेम गेलेनाय बेजों मा जायो सोलोंथाइखौ बिसोरो मा गेजेर ससेयावनो गारो बिसोरो गावखौ हमथानो हायियाव गावखौ सामलायनो रोङैनि थाखाय बिसोरो गेजेर ससेयावनो मा खालामनानै लाबाय गावनि जिबनखौ दा नस्थ' खालामनानै लाबाय आरो सोरबाबा हाबा जाहैयो उन्दै बैसोआवनो सोरबाबा बेबायदिनो ओरैनो बेखार थायो आरो। गावखौ जेबो खामानियाव बियो माबा खालामनानै थाया इनभल्भ खालामनानै थाया बेयो बेबायदि आरो बेफोर मानि थाखाय जायो होमबा ओ जोंङो बांद्राय गावखौहाय उदां हगारनानै लायो नङा होमबा समखौ जों ओरैनो आद्रि थांहोयो बायदि रोखोमनि जों मबाइल नायनानैनो दिनखौ थांहोनाय जायो आरो ओमफ्राय दा जोंङो बेबायदि खालामा लासे जोंङो मा खालामनो हायो जोंङो दसे दसे जोंङो फरायगोन फरायना जोबोब्ला जोंङो मा खालामनो हायो बे न'नि सोरगिदि बारि बागान हिनजावसाफोरबाथ' जों बिबारफोर गायनानै समायहोनो हायो न'खौ हौवासाफोरब्लाबो जोंङो ओ माखासे बेरा दुमला दुमनाय फोरजों साजायनो हायो नङा होमबा बेबायदि माखासे आखाइनि हाबाफोर मावनानै गावखौ बेस्थ'थायाव दोननो हायो बेबायदि आरो दा बेयाव जोंङो बेस्थ'थायाव जोङों थाया बेयावनो जोंङो बायदि रोखोमनि साननाया सोमजियो। बेयावनो सोरबा सोरबा मा बांद्राय ओ गावखौ साननानै साननानै सानग्र्रिनानै गाव निसाया बाहायदावनानै ओ नागारनो हायै जालांबाय बेबायदि आरो दा लाइमोनफोरनि जिबना बेबायदियावनो लासै लासै मा ओ गाज्रिजों थांगासिनो दं आरो खायफा आरो लाइमोनफोरा लोगोफोरखौ सायख'नानै लानो रोङा मोजां लोगो खौ सायख'नानै लानो रोङियावबो जायो जोंङो गाज्रि लोगोफोरखौ सायख'लाङो सो गाज्रि लोगोजों जोंङा थादावोब्ला मोजांब्लाबो जोंङो मा लासै लासै गाज्रि जाफालांनो हमो आरो। दा बिमा बिफाफ्रा बेखौ मोजाङै नोजोर होनाया गोनांथार दा नोंथाङाबो ओ फंनैसोआव माबाफोर सावरायनो सान्दों
औ औ आङो फोरमायनो सानदों औवा बे औवायाहाय जोंनि बर' समाजाव मा मा हाबायाव बाहायजायो बेफोरनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों औवाया जाबाय जोंनि ओ समाजाव एबा रायजो जानायाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना। औवाया मोनसे नोलो हारिनि बिफां आरो गान्थि गान्थि दालाय थायो बेहाय औवाया जिनिफ्राय जिनै न'निफ्राय जिबानिफ्राय नैजिबा न'सिम लावो आरो। बिलाइफ्रा फिसा फिसा आरो फिसा फिसा आरो जंबेब एबा बुरजा जायो आरो बेहाय खायफा औवाया गिदिर आरो खायफा खायफाया फिसा खायसेया खायसेया सुबा थायो आरो आरो औवा मेवाइ ओंखारनायनि गेजेरजों बेहाय औवाया एरो आरो।
औ
ओ बेयो हाफोरनि बेनि औवा जानाय जाय गाया होमबा जों गुदुं गुदुं हादरफोराव औवाया जायो आरोना जोंनि आसामनि हाग्रा बंग्राखौबो औवाखौनो औवाखौ मोनो आरो जोंनि आसामावबो जेरै जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ गोबां औवा बागानफोरखौ नुनो मोनो आरो बे बार औवाखौ बारनि सोरगिदिं नुनो मोनो जेरै सैथ्र' दाननि अखाफोरावबो गोरा नायनानै औवाखौ जावखुनानै गायनांगौ गोजौ गोजौ हायाव मोजां जायो आरो औवाया जेनेबा बेफोरखौहाय बिदि खालामोबा औवाफ्रा मोजां जायो आरोना औवाखौहाय जोंनि बर' समाजाव गोबां खामानिफोर बाहायो आङो फोरमायनो सानदों गिबियावनो जेरै ओ
जोंनि जाग्रा लोंग्राफोराव मा मायाव बाहायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो सिगाङावनोहाय आं बुंनो सानो सानो जेरै ओंखाम ओंख्रि संनायनि बेलायावहाय जोङो औवाखौहाय ओ अर जननाय बन जुननाय जेरै औवाफोर मानिबाफोर बेरा बायदिसिनाफोरखौहाय हेबनानै ओ हेबनायफोरखौ गारोबा बुरि जायोबा जों बेखौ अरजनो जेरै ओंखाम संनो थाखाय जोङो बेखौ बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो आङो बुंनो सानो जेरै ओंख्रिखौ सङोब्ला बे खौ साग्लिनो थाखाय जों सबायाइ ओंख्रिफोरखौ साग्लिनो थाखाय जोङो बेहाय माखासे दालि खाथा औवाजों बानायनायखौ बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला ओंखामखौ दोआव सङो बेफोरखौ एरखावनो थाखाय ओंखामखौ जोङो खादबखौ बाहायो आरो खोनादों ना? औ बिनि अनगायैबो जोंनियावहाय दङ जेरै मैगंफोर लानो थाखाय जोङो मैगं खादाफोरखौ बाहायो जै दाखोर दाला खादाफोर जोङो आलादा मैगं लाग्रा खादाया आलादा बिदिखौ जोङो बाहायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो जेरै माइरंफोर माइफोरजोंनो जेरै संग्राय सान्द्रि सानदांगा बेफोरखौहाय जोङो बाहायो आरो बेफोरखौ मा मायाव बाहायो होननानै बुङोबा जेरै माइरं जावनाय माइ जावनाय बेफोरनो सबाय बेसर सिबिं बेफोरबो जावनायाव जोङो बाहायो आरो सान्द्रिफोर खौहाय जोङो मा खालामो माइखौबो सालियो माइरं सालियो जेरै आलादा आलादा जेरै सिबिं सबाय बिसरफोरखौबो जोङो सानद्रिफोरजों सालियो। बेफोर सान्दांगाफोरखौहाय जोङो मा खालामो जेरै माइफोर मारा होबा बेफोरखौहाय सालियो ओमफ्राय बेसरफोर सिबिंफोर बेफोरखौ मारा होनायाव बेफोर सालिया आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेदरफोर नाफोर फोराननो थाखाय जोङो सानदांगाखौहाय बाहायो आरो।
औ औ खोनादों नोंथा
अ बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो हायो जेरै नाफोर हम नाफोर हमनाय ओ नाफोर हमनायावबो जोङो माखासे बे औवानि आगजुफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै सिगाङावनो आं बुंनो सानदों जेरै जों बर' हिन्जावफोरा ना गुरोना बेफोरखौहाय जों औवा जों बानायनाय जायो आरो बे जेखायखौहाय ओमफाय ना लानो थाखाय जोंनो खबाइ नांगौ बेखौबोहाय जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरो
औ
बेनि अनगायैबो आं बुंनो सानो जेरै ना हमग्राफोरनियाव जेरै खखा सिगां समाव जोंनि गोदोनियाव खखा बांसिन बाहायोमोन बेनि उनाव जोङो ओ जोङो सेनफोरखौ बाहायदों सेननि उनाव अनगायैबो जोङो जेरै फल' फोर बेसोरखौ बाहायदों आरोना बिनि बेफोरखौहाय जोङो दासिमबो बाहायो आरो जोंनि बर' समाजावहाय बेनि अनगायैबो जोङो हाबा आबाद मावनायाव आबाद मावनायनि बेलायावहाय जोङो माखासे जेरै आबाद मावखांनाय हा जेरै माइ आबाद मावनाय माबाफोर बेसर सिबिं बेसरफोर मावनायफ्राव जोङो मोसौफोरखौ जानानै गिनानै बेहाय बे आबादनिफ्राय बिदि जोङो औवानि बेरा फोरखौ दुमनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि थाग्रा न' जेरै बेफोरनि साइड फोराव जोंनि बायह्रायाव बेफोरहायबो जोङो औवानि बेराफोरखौ दुमनानै लानाय जायो आरोना। बेनि अनगायैबो जों आबाद मावनायाव देरै औवानि मैगंफोरखौ जानला होयो जेरै खुमब्रा जोगोनार बिसोरखौहाय जोङो बेवहाय औवाजों बानायनाय अवानि दाना माखासे जांसिफोरखौहाय जोङो बेहाय होनाय जायो आरोना। ओ खोनादोंना नोंथां? बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि बर'फोराव जेरै आबाद मावनायाव दङ जेरै जुंगाल हालेवनो थाखाय जों मोसौ जुरिनो औवाजों बानायनाय जुंगाल बाहायनाय जायो बेनि अनगाबो मै होनो मै होनो थाखाय जोङो औवाजों बानायनाय माखासे औवा बुरखाजों बानायनाय जेरै ओ मैखौहाय जोङो बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोसौखौ बुनो थाखाय जों लावथि बाहायोना। बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। ओमफाय जोंनियाव दंबावो आरोबाव जोंनि आबाद मावनायावहाय जेरै जोङो आबादखौ मावखानानै जेरै माइफोरखौ मारा होयोना। बेफोरखौ मारा होनायाव जोङो खायनो थाखाय जोङो सुकेनखौ बाहायो आरो बेफोरखौथ' आथि खालाव जोङो माइजो माइखौहाय मोसौजों मारा होयैखायनो खम बाहायनायखौ नुनो मोनबाय सुकेम फोरखौहाय खोनादों ना नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि समाजावहाय गोबां औवाखौहाय गोबां हाबाफ्राव बाहायो आरो बेनि अनगायै जोङो बुंनो हायो जेरै जोङो ओ गोथै बाननो थाखाय जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै औवानि गेजेरजों दारहा हेबोना बे दारहानि गेजेरखौ दारहायाव फुथुनानैहाय जोङो औवा जोंहाय बाननानै जों गोथैखौहाय लांनानै जेनेबा गारगोन जायगासिम बाननानै लांनाय जायो आरो बेजोंनो बेनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजावहाय दंबावो जेरै औवाफोरखौहाय ओ गो गथ' जोनोम जाबा गथ'नि उथुमैखौ हानो थाखाय जोङो औवानि थेवोलफोरखौ बाहायोमोन आरो बेनि अनगायैबो दोंबावो जों गोदोनि समावथ' बांसिन जिगाबनि न' लुनानै थायोमोन बेवहाय माखासे बेरा फोर खानो थाखाय जेरै ओ मान्दालिफोर बेफोरखौ खानो थाखाय जों औवानि टेवोलखौ बाहायोमोन आरो। बेनि अनगायैबो जोङो अ औवाजोंनो बानायनाय न' जेरै औवानि ओ इन्जुरफोरजों इन्जुरफोरखौहाय औवाजोंहाय दुमनाय जायोमोन आरो।
बेनि अनगायैबो जोङो बे औवाखौनो जोङो जों फरायग्रा